हेलौ
हेलौ हेल' खोनादोंना नोंथाङा
औे खोनादों
नोंथाङा माबोरै दङ
आं मोजाङैनो दङ दासान्दि
नंगौ नोंथां।
उम
नोंथांनाव आं मोननैसो ओ मैगं थायगं मैगं जानायफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
गैला ओ नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय मा मा ओंख्रिनि मुं मिथियो बा नोंसिनि ओनसोलाव मा मा ओंख्रिखौ जानाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो जेरै अनला खारै सबाय दालि ओमफ्राय गोथां मैगंफोर जानाय जायो जेरै लाइ लाफा ओमफ्राय मानिमुनि हुथ्रा बेफोरखौ नागिरना जानाय जायो
नंगौ नोंथां।
औ
नोंथाङाथ' अनला खारैखौ जायो होननानै बुंदों नङा होमबा नोंथां बे अ बे अनला खारैखौ जों माबोरैहै संनाय जायो नोंथाङा बेनि सायाव बुंनो हागोन ना?
औ हागोन अनला खारैखौ जोङो गिबियावनो माइरंखौ एसे दैजों मोजाङै सोमनानै लाग्रोयो आरो बे माइरंखौ दै रानजासिम एसे फोरानदबना लानाय जायो उनाव बे माइरंखौ दिंखियाव बा थबसियाव। देनाय जायो गुन्दै खालामनानै ओमफ्राय ओ दै खौ एसे ग्लब ग्लबै फुदुंनानै माबा मा होनो खारै एसे होनानै बे माइरं गुन्दैखौ दैयाव ओरै होसन हरनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो एसे गो बौैयै संनानै लाथा खामनानै जानाय जायो। औ
आरोबाव नोंथां अनलाखौ जों मा माजों जानाय जायो
अनलाखौ दाउजों ओमफ्राय, खोनादों। हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा अनला
औ खोनादों
माजों जानाय जायो
अनलाखौ दाउजों जानाय जायो। अमा बेदरजोंबो जानाय जायो आरो अमा बेदर खौ फोराननानैबो जानाय जायो ओमफ्राय ओ बासिकि बिबारफोरजोंबो अनला खारैखौ जानाय जायो।
हेलौ
खोनादों ना
औ
आरोबाव नोंथाङा मा मा जानाय ओंख्रिनि मुं मिथिबावो बेनि सायावबो एसे बुंनानै होदो
मा बुंदों खनसे बुंफिनलाय नोंथाङा
उम आरोबाव मा मा ओंख्रिनि मुं मिथिबावो जेरै दैज्लाङाव गायनाय ओंख्रि औ नंगौ नोंथां
ओ दैलाङाव गायनाय ओंख्रै औ खोनादों दैलांआव गां गायनाय मैगं थाइगंनि मुंफोरखौ आं फोरमायनो हागोन जेरै ओ दैज्लांनि लेस सबायबिमा जिंखा फल ओमफ्राय मैथा सिख्ला बेफोरखौबो गायनानै जानाय जायो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दैज्लाङाव नोंथां बुंनाय बायदिनो लेस्रा मैथा भिनदि दि पटल खुमब्रा थिथा काक्रेल भाट केरेला बायदि बेफोरखौ गायनाय जायो नोंथां आरोबाव मसें बोथोराव जों लाइ लाफ हा मुला गाजर जोगोनार बायदिफोरखौ गायनाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मेसें बोथोराव मा मा मैगंफोर गायनाय जायो नोंथां
जोंनि ओनसोलाव ओम बे औ खोनादों जोंनि ओनसोलाव बे लाइ लाफा आरो फाथोफोरखौबो फोनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो गोथां मैगं थाइगंफोरखौ गायनाय जायो फोनाय जायो
नंगौ नोंथां
औ
ओ नोंथां जोंथ नारजि ओंख्रिखौ जायो नङा होबा? खोनादोंना नोंथाङा बे नारजि ओंख्रिखौ जों माबोरै बानायनाय जायो बा माबोरै संनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ ना
एसे नेटनि प्रब्लेम खोनाखै एसे बुंफिनदो
जों नारजिखौ जानाय जायो नङा होनब्ला
औ औ
जों बे नारजि ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ फोरमायनो हागोन नारजि ओंख्रिखौ गिबियावनो खारदैजों एसे रहायग्रोना लानाय जायो ओमफ्राय खारदै ओंख्रिजों रहायनानै दै होनानै एसे बेयो मोनो आरो नारजि ओंख्रिखौ अन अमा बेदरजों जानाय जायो अमा बिबुजों जानाय जायो आरो दाउफोरजोंबो जानाय जायो
नंगौ नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलावबो नारजिखौ अमा ना दाउ बायदिफोरजोंनो जानाय जायो नोंथां
हो?